औ खोनादों नोंथा
औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ। ओं खोनादोंं।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांखौ नोंथांजों आ बर'नि हारिमुखौ लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
औ औ जों नोंथां हारिमु होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ नोंथां नङा होमबा? हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनस माने आयना बायदि नङा होमबा आइना बायदि होननानै बुं जों बयबो मिथिगौ। जेरै नोंनि देहाखौ जेरै आयनायाव नायोब्ला जेरै नोंनि महरखौ नुयो थिग बिदिनो नोङो जोंनि महरखो जोंनि हारिमुवाबो जोंनि आयना बायदि आरो नङा होमा गावनि महरखौ जेरैबायसा नुयो थिग बिदिनो जों हारि रिमुआवबो जों जोंनि महर मुस्रि गासैबो हाबनानै थायो नङा होमबा नोंथां? जेरै हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो फंसे सोदोबजों जों नागिरनानै मोना। हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जोंनि हाबा हुखा दानाय लुनाय बेफोर गासैखौबो लानानैसो हारिमुआ जोनोम जायो नङा होमबा नोंथां औ जों बोरैहाय बर'फ्रा जों बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बर'फोरनि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाया बोरै बेफोरबो जोंनि बे हारिमुआवनो गोलैयो आरो नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना
औ जोंनि बेफोर गासैबो जोंनि दानाय लुनायजोंनो सोमोन्दो दानाय लुनायाबो जोंनि हारिमुजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो जोङो बर'फोरा ओ दख'ना गानो बिदिनो हौवासाफोरा गामसा गानो ओ हिनजावसाफोरा लांगा दख'ना फास्रानि फालि बिदिनो ब्लाउस गानो थिग बिदिनो हौवासाफोराबो गामसा सला गुफुर गानो बेफोरो जोंनि हारिमुजोंनो बेरखाङो आरो जुदि सासे आइजोआ जुदि दखना गाननानै बहाबा थाङोब्ला बे आइजोआ बर' बेखौ जोङो द गाननायजोंनो जों सिनायथि होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै सासे मानसिया गोदोनायाव जुदि बे आर'नाइखौ लानानै बहाबा नोङो थाङोब्ला बै मानसिया जोङो बर' होननानै जोंखौ सिनायनो हागोन आरो मानोना आर'नाइखौ जों बर'फोरासो लायो आरो दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरासो गानो बेयावनो जोंनि हारिमुखौ जों सिनायनो हायो जे बर'फोरा जेनेब्ला ओ बेयो बर'नि गाननाय जोमनाय बेयो बर'नि गानग्रा खसाब होनानै जोङो मुलुगाव सिनाय होनो हायो आरो आरो दिनै हारिमु गैयाब्ला जों मुलुगाव जेबोखौनो जोङो खामानि मावनो हाया माने मुलुगावनो जोङो थावरिनो हाया आरो जाय मोनसे हारिया जुदि हारिमु गैयाब्ला बे हारिया जोबस्रांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा आरो बेखायनो जोंनो हारिमुवा जोंनि सुबुं आरो जिउ थांना थानायाव जों हारि हिसाबै जोङो गावखौ सुंथानायावबो जोङो हारिमुवा गोबां हाबायावनो बिहोमा होयो आरो जोंखौ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
औ हारिमु होनना बुङोब्लाथ गुबैयै नों बिथांङा बुंखाबाय मोनसे हारिनि आयना होननानै जेरै माने सासे सुबुङा गावनि महर मोखांखौ नायनोब्ला आयनायाव जेरै नायनानै गावनि महर मोखांखौ नुनो मोनो
औ
थिग बेबादिनो मोनसे हारिनि सायाव जेनेबा सोरबा सासे सुबुङा मोनसे हारिनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयोब्ला ओ बे हारिनि हारिमु हारिमुखौ नायनानैनो सिनायनो हायो जेरै मोनसे हारिनि हारिमुआव बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासै बिथिंफोरानो हाबजोबना थायो बेनिखायनो ओ हारिमुनि बुंफुरलु हिसाबै मोनसे हारिनिना आयना होननानै हारिमुखौ बुंनो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ बेबादिनो मोनसे हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै गाननाय जोमनायनि बेलायाव लायोब्ला गाननाय जोमनायनि बेलायाव लायोब्ला दखना हिन्जावफोरनि थाखाय ओ हौवाफोरनि थाखाय गामसा ओ बेफोरनो गाहाय आरो गुबैयै ओ जोंनि हारिनि सिनायथि महरै आथि आथिखालाव माने बयजोंबो सिनायजानाय महरै बर' हारिखौ हिन्जावफोरनि दखना गाननायखौ गाननायजोंनो गुबैयै सिनायनो हायो जेनेबा हिन्जावफोरनि दखनानि जे ओ दखनानि गाब समायना रमायना जेनेबा दखनायाव आगर नाय जेरै खासि ओ आगर दाउ दाउसा मोख्रेब बिदिनो मावजि आफा बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा गामसाया जेनेबा दाइननि दाइन गु मुसो गोलाव जायो बेफोरबायदिनो आरो हौवासाफोरा गुबैयै आथिखालावथ गोबां ओंखारबाय हौवासाफोरनि नेरसोन गानग्रा जोमग्रा हारिमुनि गान हिसाबैबो जेरै आरइ गस्ला ओमफ्राय आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ जेरै गुबुन गुबुन आगरनि आरनाइ ओ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जानाय लोंनायाव जों बुंनो हायो जानाय लोंनायाबोथ जेनेबा मोनसे हारिनिनो हारिमुआव गोग्लैयो नालाय गोदोनिफ्रायनो जों जाबोनाय जेनेबा जे जोंहा मा मा ओंख्रि दं बर जेरै सबायजों साम नारजिजों अमा ओ आरो मा बासिखा बिबार जोंनि ओ दोनथुमनानै जाग्रा आदार आदार हिसाबै बेफोरबो गोलैयो बेबादिनो औवा मेवाइ
औ नंगौ
बेफोरखौ बुंनो हायो ओ बेबादिनो आरो हाबा हुखाफोरनि बेलायावबो बुंनो हायो हाबा हुखायावबो हारिमुव बेरखाङो जेरै सावरि सावरि बादालि जानाय जोंहा गायनाय फुनायजोंबो बो गोनां जेरै हालेवनाय ओ हालेवनायाव जों सोमोन्दो गोनां जेरै ओ हाल जांख्रा ओ बेदि बेबायादिनो ओ जोंहा रायजो। बयबो जयै बिदिनो बदल गायनायफोराबो जायो जेरै। जेनेबा सोरबा सुबुङा न'आव गायनाय फुनाय गैथ'वाबा सोरखौबा हेफाजाब खालामनाय। बेफोरावबो हारिमुआ बेरखाङो जेनेबा गाव हारिमुनि खौसे।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो ओ नोंथाङा जे बु दों जाय जेरै जोङो माने जायखौ जोङो बदल जालायनाय नङा होमबा सावरि बादालि जेनेबा हाबा हुखा जायोब्ला सोरनिबा न'खराव कास सारदु जायोब्ला जोङो गासै रायजोआनो ओ बेहाय फैनानै बिथांमोनखौ जोङो न'खरखौ हेफाजाब होफैयो बेयो जोंनि हारिमु गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिबोनाय सोरनिबा हाबा सोरनिबा सारादु सोरनिबा जोनोम सान बिदिनो जोङो रायजो समाजखौ लानानै जेरै हांख्रायनाय लेखा जोङो गामिफोरनि मानसिफ्रा बेहाय बाहागो लाफायो बेबो जोंनि गोदोनि गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे हारिमु। आरो लोगोसे जों बर'फोरादि आबाद मावनानै जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद आबाद मावनानै जाबोदों नङा होमबा बेफोर जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो नङा होमबा? बर'फ्रा सि दानानै दिनै गावनो जोमो। बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जों बर'फ्रा नोंथाङा बुंलांबाय ओंख्रि जानाय जेरै दोरोङारि ओंख्रि जानाय जेरै नोंथाङा साम'। नारजि बेफोर बैसागु जानायाबो जोंनि हारिमुजोंनो सोमोन्दो दोङो आरो। नाथाय नारजिखौ जोंमा जों बर'। फोरासो अमाजों संनानै जायो नाथाय गुबुन हारिया बिदि। संनानै जाया नङा होमबा जोंनि नारजि अमाखौ जायोब्ला जों बर'। फोरा रावबो जायाखनो होनना जेनबा जायफ्रा अमा बेदर जायो बिथांमोना माने नारजि अमाखौ। जोबोरैनो मोजां मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो हारिमु होननानै बुंङोब्ला। जोंनि मुसुरनाय दामनाय देनाय नङा होमबा जाय। गान रोजाब मेथाइ खननाय। बिदिनो जोंनि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबो जोंनि। हारिमुआवनो बेरखाङो आरो जेरै जों बर'फ्रा गाव गावनि आखाइजोंनो जेरै खाम सिफुंखौ जोङो दिनै बानायो नङाबा सेरजाखौ गावनि। नि आखाइजोंनो दानानै जों दिनै देंखो बोहोनो हायो नङा होमबा? गोदो जोङो। खोनानो मोनदों जेनेबा जोङो जोंनि आर'ज मेथाइाव रोजाब। नायाव बा जोंनि खुगा मेथाइ रोजाबनायाव। बा बैसागो मो मेथाइ रोजाबनायाव जोङो। जोंनि सेरजाखौ सिफुंखौ आरो जोङो खामखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबो जोंनि हारिमु जेरै बागुरुमबा मोसानाय। बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ जों बुहुम दरबारावनो जेरै गोमसार होन। हाबाय नङा होमा जेरै बावैसो सिगां जोङो गुवाटियाव बेखौ बागुरुम्बा दोहौ हिसाबै। जोंङो फ्रग्राम खालामनायखौ नुदोंमोन नङा होमबा जायनि गेजेरजों जों बुहम। दरबारावनो बर'नि मोसानायखौ जों दिन्थिफुंनो हादोंमोन बेबो जोंनि। हारिमु नङा होमबा बागुरुम्बाया बर'नि माने। मोनसे माने ओ माने बर'नि मोसानाय आरो बे जायफोरखौ जोङो। बागुरुम्बानि गेजेरजों बर'फोरा गोबां मेथाइखौ जों दामनानै मोसायो नङा होमबा? जेरै ओ दावहायाव थांनाय मोसानाय जेरै सिखिरि मोसानाय राइदिं। सिबनाय मोसानाय। थिग बिदिनो जोङो ओ माइ गायनाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय। नाय बर'फ्रा गोबां माने गोबां गोबां बाहागोनि बर'फ्रा। आ मोसायो बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो बेरखाङो आरो। अब्ला नोंथाङा ससे सुंद'यै बुंनानै होबावदो हारिमुखौ जोङो बोरैहाय हमथानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन ना?
औ हारिमुखौ हमथानांगौ होननानै बुङोब्ला ओ गुबैयै जोंहाथ' दा आं मोसानाय मुसुरनायखौनो गु-गुबैयै लाग्रोनोसै।
औ
मोसानाय मुसुरनाय हारिमुखौ हमथानो गोनां हमथानांगौब्ला जोङो। गाहायै बर' सु बुं हिसाबै जेनेबा जों गा-गावनि हारिनि हारिमुखौ हमथानोब्ला उम दामनाय देनायनि बाग-बेलायाव लाबोनोसै आं दामनाय देनायनि बेलायाव बुङोब्ला। ओ जोङो दानिफ्रायनो जा जोंनि इयुन जोलै इयुन जोलै खौ जों इयुन जोलै हिसाबै जेनेबा दा जाय जाय खुदियाफोर दं। बेफोरनो जोङो वार्कशप लानानै जेनेबा फोरोंथाइ होनानै फोरोंथाइल होनांगोन। बेबादि खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बेफोरनि बागै जोङो फोरोंनांगोन। अब्लानियासो बिसोरो गावसोरनि इयुन जोलैनो गावसोरनि रोंगौथिखौ होनो हागोन अब्लानियासो हारिमुवा बास्लायनानै माने जों जोंनि हा रिमुखौ हमथाना लाखिनो हागोन थिक बेबा दिनो मोसानाय औ खोनादों खोनागासिनो।
हेल'
हेलौ औ खोनागासिनो हेल' नोंथां। हेल' हेलौ